हेलौ
हेलौ औ नों खोनादों
माबोरै दं नोंथाङालाय
ए मोजाङैनो दङ नोंथां
नोंथाङा ओरैनो
नोंथाङालाय
आंबो मोजाङै दं नोंथां नोंथाङा ओरैनो दङ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना हेलौ नोंथां
नोंथां नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखसै नोंथां
खोनायाखै दा
दा खोनाबाय नोंथां दे औ दे औ खोनाबाय दे नोंथां
दङोबब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
ए हागोन दे नोंथां हागोन मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां
आं नोंथांजों दावबायनाय जे जोंनि जिउनि दावबायनाय आरो सरासनस्रा दावबायनाय बे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो नागिरदों नोंथां
अ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन
औ दा नोंथां दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों मोननै बिथिंखौ लानो हायो नोंथां जे जों सरासनस्रा द दाउ सुबुं माहारिया दावबायनाय आरो जों सुबुं माहारिनि जिउआव माखासे बिथिंफोरखौ लानानै आरो माखासे बिथिंखौ गाहाय खालामनानै जे जिउनि थांना थानाय जिउआवहाय माबोरैहाय थांनानै थागोन बे बिथिंखौ लानानै दावबायनायखौ जोङो सावरायनो हायो नोंथां
औ औ नोंथां हागोन नोंथां जोबोद मोजां आयदा आं नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनो मोनगोन होननानै खोनानाय लोगो लोगो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आंबो बे आयदानि सायावनो सावरायनो गोसो जानानै दंखायोमोन नोंथां
बिदिब्ला गुबै आयदायाव थांनोसै नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां जागोन
दा सरासनस्रा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जे जोंनि गोसोनि गोजोननायखौ लानो हानाय बा मोननो हानाय बै बिथिंखौहाय जों सरासनस्रायै बुंनो हायो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो जोबोद सैथो नोंथां
आरोबाव मोनसे बिथिंखौ नायोब्ला नोंथां जे दावबायनाया जोंनि जिउआव बा सासे सुबुंनि जिउआवहाय माबोरैहाय गोहोम गोग्लैदों एबा बे सुबुंनि थांनानै थानायावहाय दावबायनायनि गेजेरजों जिउआ माबोरैहाय सोलायदों बैफोर बिथिंखौ लानो हायो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
दा जोङो सरासनस्रायै दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गुबै मोनथाम रोखोमनि दावबायनायखौ जों मोननो हायो नोंथां। गिबियाव गिबियाव दङ नोंथां जे हा लामाजों दावबायनाय जोंनि मटर गारि साइकेल बायदिखौ जों बुंनो हायो नैथियावहाय दै लामाजों जों दावबायनाय जाहाज नाव बायदिफोरखौ जों बुंनो हायो आरोबाव थामथियावहाय जोंहा अख्रां लामाजों दावबायनाय बिरखं एर'प्लेन हेलिकप्टार बायदिजों दावबायनायखौ जों नुनो हायो बा बुंनो हायो। नोंथाङा
नंगौ नंगौ नोंथां बेफोर जाहैबाय जोंनि माखासे सरासनस्रा दावबायनाय नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां। आरोबाव गुब गुबुन फारसे मोनसे बिथिंखौ नायोब्ला जे जोंनि जिउआवहाय दावबायनाया माबायदि गोहोम गोग्लैदों एबा दावबायनायनि गेजेरजों जे सासे सुबुंनि जिउआ माबोरैहाय जौगालांदों बै बिथिं खौ नायनानै जोङो दावबायनायखौहाय मोन मोननै रोखोमनि जों मोननो हानायखौ नुनो मोनदोंमोन।
नंगौ नामा नोंथां अब्ला फोरमायसाय नोंथां
जे नोंथां जे गुबुन बिथिं मोनसे दावबायनायनि मोनसे बिथिङानो जाहैबाय जे जोंनि जिउआवहाय ओ दावबायनायनि गेजेरजों जे जों साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बा एबा मानसिफोरा साफा साफा जिउनि दावबायारि होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। जाउनाव जों सुबुं मा जाउनाव जों सुबुं माहारिनि थांखि आरो गोसोनि लुबैनाया जोबनानै थाङा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां आरो नोंथांङा फोरमायनाय बादिनो जोंनि जिउआव जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो सासे सुबुंनि जिउजों थैनाय समसिमनो गोबां माखासे दावबायनाया सरजाबनानै थाफायो नोंथां बेफोर दावबायनाया जाहैबाय नखरारि दावबायनाय सोलोंथायारि दावबायनाय आरो समाजारि बिथिङावबो दावबायनाय नङा होनबा नोंथां। मानोना जोंनि जिउआनो जिउखौ दैदेननायानो दावबायनायजोंसो खारफानानै जोबजासिम आगयलांबाय थायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां
न न'खरारि दावबायनाया जाहैबाय जोङो जेब्ला जोनोम जायो जोनोम जाखांनायनि लोगो लोगो न'खरनि माखासे गोबां सोद्रोमाफोरजों थाफानानै जोङो नांगौ जानाय माखासे गियान जानाय हुदा थानाय बेफोर गाैबो सुबुं सासे सुबुंनो नांगौ जानाय बैफोर गियानफोरखौ न'खरावनो थानानै सोलोंनाय जायोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों।
जाया सोलोंथायारि दावबायनाय होनोब्ला जोंनो जिउआव नांथारगौ जानाय जाय गियानखौ जोङो न'आव थानानै न'नि बिमा बिफा बिबै बिबौ बिमादै बिबथैफोरनिफ्राय मोननो हानाय जाया। बैफोर माखासे जायखौ जोङो बुंनो हायो फरमेल सोलोंथाइ होननानै नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
फर्मेल सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंसालियाव थांनानैसो सोलोंनाय जायो आरो बेफोरनि दावबायनाया माखासे गोब्राब मेलेमनि नाजानाय लिरनो सोलोंनाय फरायनो सोलोंनाय आरो गोबां गुबुन गिदिर गिदिर गियान हादरनि गियान रायजोनि गियान गुबुन गोबां मोननो हानांगौ बिगियानारि गियान बेफोर सानखां सानखान्थियारि गियान बेफोरखौ जोङो मुलुगसोलोंसालि सोलोंसालि फरायसालि बेफोराव थांनानैसो मोननो हा यो आरो बेफोरनि दावबायनाया मोनसे गोब्राब दावबायनाय नोंथां नङा होनबा।
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों दा नोंथां सरासनस्रायै बे बिथिंनि गेजेरावहाय जे दावबायनाय बेखौ जों नायनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिनि जे हास्थायनाय आरो थांखिखौ मोननो लुबैनाय बैफोर बिथिंनि थाखायनो जोंनि बे जिउआवहाय दावबायनाया जानानै फैयो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा अब्ला समाजारि दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन दा समाजारि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जे सासे सुबुंङा मोनसे समाजनि थाखाय एबा गाव थां गाव जे थानाय बै समाजावहाय जे माबायदि थादों बैफोर बिथिं खौहाय जों बुंनो हायो आरो बै समाजावहाय बे सुबुङा माबायदि बिफाव होदों एबा माबायदि गोहोम खोख्लैनानै समाजखौहाय माबोरै दैदेनदों एबा समाजनि खान्थिफोरजों माबोरैहाय सोलिदों बैफोर माखा माखासे बिथिंफोरखौहाय जोङो सासे सुबुंनि जे समाजारि दावबायनाय बेवहाय नुनो थाङो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां मानोना मानसिया समाजारि जिबि महरै समाजाव थानानै दावबायनायाबो मोनसे दावबायनाय समाजाव थानानै समाजनि बै सुबुंफोरनि जाय नेम-खानथिफोरखौ सुबुंफोरा मोनसे समाजाव थायोब्ला जयैनो खौसेयैनो बै नेमफोरखौ फालिनानै बेफोरनि आब्रुथिफोरखौ लाखिनानै सुबुं माहारि महरै गावसोरखौ दानानै लानायाव समाजारि दावबायनायाबो मोनसे जोबोद गोनां नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बै दावबायनाय सासे जेंनाजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जायो बैफोर दावबायनायाव अदेबानि समाजारि दावबायनायाव जोङो समाजा खाखानानै थिफोरखौ मानियाब्ला बैफोरनि उल्था हाबा मावोब्ला समाजारि सुबुंफोरनिफ्राय आरो बै नेमफोरखौ दानानै दोननाय आफादफोरनिफ्राय जोङो गोबां माखासे साजाफोरखौबो मोननाय जा जायो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों दा नोंथां बिदिब्ला दिनैनि बे दान्दिसे सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
आ